औ खुलुमबाय नोंथां।
नोंथांङा आंजों मा होनो दसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
औ होमब्ला आं नोंङो मा होनो जोंनि न'नि मासे मोनसे मा होनो फोरबोनि सोमोन्दै सावरायनोसै आरोना जागोन ना नोंथां।
औ जायो दे सावरायलांनो हासिगोन नोंथां।
जों बर'नि मोनसे दोरोंङारि फोरबो मा होनो दमासिका मागोननि सोमोन्दै सावरायसिम ना नोंथां।
औ।
ओम। जोंनिया मा होनो दमासिया जोंना बर'फोरनि मोनसे मा होनो। रंजाथिफोरबो नंङा होनबा नोंथां? जोंना बे दमासिया मोनसे मा होनो आबादजोंनो सोमोन्दो गोनां बा लोब्बाय थानाय नङा होमबा नोंथां जेब्ला जोंहा मा होनो। दैज्लां बोथोरनि आबाद फसल'खौ जेनेबा माइफोरखौ जों मा होनो न'आव ओ जेनेबा गायखांनायनि उनाव जेब्ला मा होनो हाखांनानै मारा हाखांनानै मा होनो ओ। न'आव गासिबाबो बयहाबो मा होनो माइफोरखौ जेनेबा बाख्रिफोराव स लाजोबो होनब्ला जोंनाामा बिनि उनाव मा होनो बाहागो फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो ना। बेफ्राय मा होनो जोंङो मागो फोरबोआ मा जायो। फुसताननि मा होनो जोंना जोबथा हरावनो जोंना मा होनो गिबि मा होनो मागो जायो आरोना ओमफ्राय बेनिफ्राय मा होनो। गोदानसिमहालागै जोंना सानथाम हासार बेहालागै जायो नंङा होमा जोंहा मागो फोरबोआ बे मा होनो ओमफ्राय जोंना बे मा होनो जेनेबा ओ बे बैसागुखौ मा होनो असमिफ्रा मा होनो दमाहि होननानै बुङोब्ला जोंना मा होनोमोन। दमासिबो होनो नंङा होमबा नोंथां दमाहैबो होनो दमासिबो होनो आरोना ओमफ्राय बे मा होनो बेबायदिनो जोंना मा होनो मागो होनोब्ला जोंना मा होनो। जोंना जेरै बैसागोफ्राव मा होनो रंजानाय-बांजानायनि मोनसे फोरबो नंङा होमबा जोंना मागो बैसागो। ओमफ्राय जोंहा मा होनो जोंना दमासि जोंहा मा रंजानायनि सोलाय जोंना मा? जानाय-लोंनाय आयदा नै मा होनो ओ। जानाय लोंनायनि आरो ना जोंना बांसिन जानाय लोंनाय जायो आरो ना मागोआवनो। फोजोबनाय जायो नंङा होमबा नोंथां जों गोबां रोखोमनि मा होनो बायदि रोखोमनि सिथाव लारु फिथा-हासुं बेफोरबादि मा होनो थाावननि सिथाव सबाय गोरान बेफोरबादि मा होनो बयहाबबो न'आव एवनानै जायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो आरो मा होनो जोंना जौ बेदेरफोरबो जानायफोरा दङ मा होनबा नोंथां जोंनिया मागोआ खार ओंखाम जानायनि बायदिनो जोंना जायो जोंना फुस दाननि जोबथा सानखालि मा होनो संक्रान्तिनिफ्रायनो जोंना मा जायो बयबो आइजोफ्रानो गावबा गाव न'खरफ्राव मा खालामो फिथा मा होनो जोंना माइब्रा माइरंजोंसो देयो। नङा होमबा नोंथां जोंनिया?
औ।
माइब्रा माइरंजोंबा मा होनो आरो सोरहाबा जेनेबा माब्रं माइरं गैयाबा जोंना बै मा होनो जेनेबा माइसालि माइरंफोरजोंनो बा मा होनो जोसा माइरंफोरजोंनो जोंना मा जायो फिथाइ देनाय जायो। नंङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो जोंना मानो पुस दाननि जोबथा उम जोबथा सानखालि संखान एबा संखान्थि खालिनो जोंहा मा फिथा देनाया जायो आरोना। उवाल गाहेनजों एबा सोहाबा उवाल गाहेन गैयोबा मा होनो मा सोरहाबा दिंखिं देयो। नंङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो बाहायो नामानो जोंना। गोदान संग्राय बा खादा सान्द्रि बाहायनानै जेनेबा आरो जोंना सान्द्रियाबो जोंना मा होनो गेसें सान्द्रिफ्रा जाया नङा होमबा नोंथां जोंना। गुबुं बा जोंना गब्लं फिसा फिसा जोंबासो जोंनिया मा जायोरे रग' रग' जोंना मा होनो अनफ्रा गलाङा ना जोंना मा होनबा मिहि मिहिखौल'सो मिहि मिहि बासो जोंना मा जायो जोंना जोंना बै एन्थाब गोरानफोर एवनायाव जोंना मा होनो मोजां जायो नङा होमबा नोंथां? बेनिखायनो जोंना मा गुबुं सानद्रिजों जोंना अनखौ सालिनाय जा सालिनांगौ आरो ना जोंनिया। बेबायदिनो जोंना फिथा जों मा होनो जोसानि थाखाय जोंना मा होनो जोसा माइरंजों जोंहा मा खालामो फिथा खालामो ओमफाय जोंना मा बे जोंनिया बै माइब्रा माइरंजों जोंना ए रोखोम एन्थाब ओमफ्राय सिथाव लारु आरि बानायो आरो ना। बानायो। ओमफाय बेबायदिनो फिथा हासुंफोरबो बानायो बेबायदिनो मा होनो ओमफ्राय मानसिफ्रा मा खालामो जोंना जेनबा मा होनो फिथा सिथावफोर सावनायखौ माखालामो मानसिफ्रा मानसिफ्रा जानायनि सिगांनो मा होनो मोसौआसो जों मोसौखौबो जोंनो मा होनो जोंना मोसौफ्रा जोंनि आबाद मावनायखौ हेफाजाब होयो नङा होनबा? जाय मा मोसौनो सिगां जाहोग्रोनाय नेम दङ' आरोना आरो बिनि उनाव मा होनो जोंना मानसिफ्रा बे मोसौफोरनो जाहोग्रोनायनि उनाव बा मा होनो बिनि उनावसो जों ना मा मानसिफ्रा जायो आरना बिनि उनाव मा होनो बेफोरनि अनगायैबो जोंना मा सोरबा सोरबा मा खालामो सिबिं सबाय दालि लागाय लाथाय मा होनो रुनानैबो मोसौनो जाहोयोनो आरोना आरो बेनि अनगायैबो जोंना मा होनो बै जोंना माखासे जाग्रा लोंग्रा बानायनायफोरखौ जोंना मा जोंना न'खराव जोंना जेनेबा बोराय बुरै आबै आबौ सोरबा थैना थांनाय मानसिफोर थायोना। बेफोरनि मुङै मा हरावनो बे एवनायावनो जोंना मा मानसिफोर जानायनि सिगां जोंना मा बावउनाय जायो आरो ना। बे मागोआव बिनि उनावहा बे थैनाय सुबुंफोरनि बा माहोनो जोंना आनान गसायनि बाथौनोबो बावनाय जायोनो आरोना इसोरनो नङा होमबा? इसोरनि मुङै बा सोरबा थैनायनि मुङैबो जोंना एवनायावनो मानसि जानायनि सिगां बावनाय जायो आरोना। बिनि उनाव मा होनो मागोनि गिबि सानखालि मा होनो मा जायोमोन न'खरनि बयबो दुगैस्रां लोबस्रां जोंना मा दुबस्रां खालामो आरो। सार ओंखारनाय आगोलनि नामा मा होनो सान ओंखारनाय आगोलनो मानसिफ्रा मा दैमाफ्राव दुगैयोनो आरोना ओमफ्राय मा होननाय फोथायनाय जोंना दं जोंना बेखौ मानि थाखाय मानसिफ्रा जेनेबा खोमसि खोमसि सोरांसि सान ओखारनायनि सिगाङाव दुगैयो होमबा जोंना जोंना दुगैनाय समाव मा होनो दाउखा नुब्ला जोंना मा बादुला जायो इदि होननानै फोथायनाय नेम दं नङा होनबा नोंथां?
औ औ
मानसिफ्रा मा होनो माग दान मागोनि बे मा होनो। आरो बे मागोफोरबोआव जोंना मा बेलागुर सावनाय हुदाबो दं नङा होमबा नोंथां। मा होनो बेलागुर सावनाय अरखौ सायबा जोंना मा जायो होनदों मोरगिया बा नोरजिया जिया जानाय बेरामफ्रा मा होनो राखाङो होननानै फोथायनाय दं आरोना जोंना मा होनो मानसिफ्रा आरो मा होनो जोंना मागो फोरबोआव जोंना मोनसे मुख'जाथाव आयदा दंबावोब्ला होमबा नोंथां जोंना बे बाख्रि बा न'नि सोरगिदिं इन्जुरफ्राव जों नामा गोबोरखि गो गोथां लिरस'नानै जायो आरोना बे हाबाखौ मा होनो मागोनि गिबि सान फुंबिलि सान ओंखारनाय आगोलाव मा होनो जोंनि बिमाफ्रा बा जोंफोर जों सिख्लाफ्राबो खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां बेबायदि खालामब्रा जोंना मा होनना फोथायदोंनो जेनेबा जोंना मायनाव दं होननानै फोथायोना जोंना बिमा मायनाव जोंना धोननि माबा मोदाय बेफोरखौ मा जोंना बेयो मा होनो बायजोआव ओंखारलाङा होननानै फोथायनाय दंमोन आरोना ओमफाय बे बेबायदि खालामनायनिफ्राय जों नामा बे साननिफ्राय बाख्रिनि माइयाव मा होनो दानसे अखाफोर दानसे मा होनो माइफोरखौ हान दाङानो आरोना जोंना
औ
उम बे मा होनो बेबायदिनो बेलगुर सावनायनि उननिफ्राय मा होनो जोंना सानथाम सानब्रै हालागै जोंना बेलागुरखौ मा बे अ बेलागुर मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां मानसिफ्रा मा बेबायदिनो बयनिबो न'खर न'खर थांलायनानै मा बिदिनो बयनावबो सोरनावबा फिथा सिथाव लारु सौराइ बायदिखौ मा होनो जाहैलायो नङा होमबा नोंथां फाला फाला आरो बेनि अनगायै जोंना जौ बेदर जानाय लोंनायजों मा होनो गामिफ्राव मा दा बेफोरबायदि जोंना रोजाबो मोसायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोंना मा होनो जोबोर मा होनो रंजा बाजायै जोंना मागोफोरखौ फालिनाय जायो आरो ना।
औ
अब्ला नोंथाङा आंनि बुंनांगौवा एसेनोसै नोंथाङाबो नोंथांनि माबा सावरायनो गोसो दंबा सावरायजासि
औ आं बर'फोरनि ओ आंबो बैसागु फोरबोनि बागै बगै सावरायनो नोंथा-नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना
आङो सावरायलांनोसै बैसागु फोरबोनि बागै
बैसागुआ जाबाय बे बर'फोरनि मोनसे गुबैयै फोरबो बैसागुआ बोथोरजों लोब्बा थानाय फोरबो जानायलाय बोसोरनि गिबि सानाव एबा गोदान बोसोरनि गिबि समावनो खुंनाय खुंनाय बे फोरबोनि मुङा बैसागु एबा बैसागुजों खाब जाथावना जाथारदों आरो गोदो गोदाय बर'फ्रा बैसागुखौ अखाफोर दानफालागै खुंनायखौ जों नुनो मोननाय जायोमोन आरो नाथाय आथिखालनि समाव सानसेनि हालागै बे फोरबोखौ खुंनाय जानाय खुंनायखौ नुनो मोननायसै मोनो आरो बर' हारिनि गेजेराव बैसागुखौ मोननै बाहागोआव राननानै जों बैसागुखौ खुंनायखौ नुनो मोननाय जा जायो सेथि बैसागोआनो जाहैबाय मोसौ थुखैनाय एबा मोसौ थुखैनाय बैसा बैसागु एबा मोसौनि बैसागु होननानै बुंनाय जायो आरो बे मोसौनि बैसागुखौ सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि फुंबिलि समाव मोसौ थुखैनाय आ जागाय जेनो आरो सैत्र दाननि जोबथाखालि बे खोन्दोखौ मोसौ थुखैनाय बुंनाय जायो आ रो मोसौनि सायाव फोथायनाय सिबिनाय आरो बैसागुनि सायाव बोसोरखौ बरायनानै बरायनाया बेरखाङो आरो बेनि गेजेरजों आबादारिफोरो आबादारि बर' हारिया मोसौनि सायावनो थांना थानाय राहाखौ हगार सारोमोन आरो गोदोनि दिनाव मोसौफ्रा बेमार आजार गैया जासे बे मोजाङै थाथों आरो मोजां जोलैनि गोबां मोसौ उजिथों बिनि थाखाय मिजिंथिना मानसिनि बैसागुजों लोगोसे मोसौ नि बैसागुबो खुंनायखौ जों नुनो मोननाय जायोमोन आरो। गोदोनि समाव आरो दानि समावबो आथिखाल मुगायाव जोङो बे फालिनाय हुदाखौ जों दासिमबो नागारबोनायखौ नुनो मोनाखै। दासिमबो बे हुदाया सोलिबाय थायो आरो। मोसौ बैसागुखालि फुङावनो मोसौखौ गलिनिफ्राय दैमा दै दैमा-दैसा बिलो हाखरफ्राव थुखैनो लांनाय जायो आरो बे सानखालि बिसोरखौ लावथिजों बुनाय जाया आरो एबा हामा बुनो हामा होननानै फोथायो आरो। बेनि बेनि सोलाय बिसोरखौ बुनो बिबार गोनां मोखोना बिफां दिग्लिथि बिबार उम गोनां खाथ्रि बिफां रायदों नोलो बायदिखौसो बाहायो आरो बे दिनखालि मोसौखौ बुज्राव बुज्राव थुखैनो लांनाय समाव थुखैनो लांनायाव मोसौखौ लाव फान्थाव आरो हालदैनि बेदर हाफ्लेनाय थुख्राजों खुबैस्राव उम खुबैस्राव बोर सारस्रिनाय जायो होननानै फोथायो आरो। ओमफाय बे समावनो मेथाइ रोजाबलाङो आरो बैसागु मा होनो मोसौआ मोसौआ मोजाङै मोजां एरथों होननानै बे खुगा मेथाइया दासिमबो सलियो आ आ बे खुगा मेथाइआनो जाहैबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमा खि थेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर बिमा गायदे बायदि दाजा बिफा बलद बायदि जा बारि खनायाव एम्बु बंगला बेबादि जा गेदेर जांगिला होननानै जोङो मोसौखौ थुखैनो लांनाय समाव बे मेथाइखौ खनै खनै दैमा दैसाफ्राव लांनाय जायो आरो। मोसौ थुखैखांनानै गोदोनायाव लाव फान्थाव हालदै थाइखा दाव दावा बिबार मोखोना बिबार बायदि बायदिनि लु गानहोनाय जायो आरो। गं आरो आसुगुराव थाव गुबै फोननानैबो होनाय जायो हांगार आरो अन गुन्दैजों मोसौनि बिगुराव फाख्रा फाख्रि दागो होनायबो जायो आरो बेबायदि खालामब्लालायनो हाबथासे मोसौफ्रा हाग्रा बारियाव थाहैब्लाबो हाग्रानि जुनारफ्रा उम जेबो खहा खालामनो हाया होननानै मा जोंनि बर' समाजाव फोथायनाय दं आरो मोसौ थुखैखालि मोसौखौ उदाङै हगारनाय जायो आरो संक्रान्तिनि मोसौखौ बैसागुनि मोनाबिलि समाव गलियाव जेवारि बाथि सावना मोसौफोर खौ बरायनाय जायो आरो। ओं बिसोरखौ गोदान फागाजों खानाय जायो हिदिनखालि बिनि उनावहाय जोङो मानसिनि बैसागुखौ खुंनाय जायो मानसिनि बैसागु। खौ जोङो जोबोर रंजा बाजायै ओ खुङो मा होनो बैसाग दाननि से खालार खालि जोङो मानसिनि बैसागुखौ खुंनाय जायो आरो उम से खालार खालि दुगैस्रां लोबस्रां जोङो गिबि गिबियावनो जों बाथौ धोरोमारिफोरा दुगैखांनायनि उनाव बाथौआव जेवारि बाथि सावो आरो जेवारि बाथि सावनानै बे बोसोराव मोजाङै मोजां थांथों होननानै बोर बिनानै लायो बिनि उनावहाय जोङो गेदेरा उन्दैनो अननाय आरो उन्दैया गेदेरनो सनमान लालाय लायो बयबो जों गामिनि बोराय बुरै गासिबो बिनि अखानायैनिफ्राय जोङो गामि गामि मागिनो थांनाय मागिनो थांनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो रंजानायजों लोगोसे बयबो गामियावहाय बयबो सेंग्रा सिख्ला ज' ओंखारनानै गामिनि न' न'आवहाय